नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां।
नोंथाङा सम दंना?
औ दं नोंथां।
नोंथांजों आं फंसे फंसे खोथा नि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ हागोन दे नोंथां।
दैज्लां बोथोरनि सायाव दैज्लां बोथोरनि आयदायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ।
औ नोंथां। दैज्लां बोथोराव मा मा खालामनाय जायो मा मा आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ। सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावराय जागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ नोंथां। जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावथ' माइ माइखौनो दा दैज्लां बोथोराव गाय नाय जायो।
औ औ।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां माइखौ माबोरै गायो होनोबाथाय माइखौ माइदलिखौ सुंगोननानै लायो हरनैनि थाखाय बेनि उनाव बोखांनानै दोनो सा साननै हायाव लखबनानै लाइ बिलाइजों खोबना दोननाय जायो। आरो बेखौ साननै दोनखांनायनि उनाव फोथारखौ हालेव नानै हाखार सारनाय जायो गोबोरनि सारनाय जायो हासारखौ सारना नानै खादायाव जाय माइदलिखौ जों सोमदोंमोन बेखौ फोनो जों लाङो फोथाराव। फोखांनाय नि उनाव सोरनाबा गोबाव लायो सोरनाबा थाबनो जायो खोथिया जौनाया। नंगौना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ।
मावनायाव सम लायो आरो बेफोरबायदिनो खोथिया जौनायजों लोगोसे खोथाया जेब्ला फुनो जायो जौवो अब्लाना जोङो नानै लायो साननै बा सानसे खोथिया फुनायावनो थायो बेनि उनाव नाव जाहैबाय हालेवनानै लाग्रोनांबाय दुब्लिखौ फोमोनना लाग्रोनांबाय बिनि उनावसो ओ जोङो खोथिया फुखाना लानायखौ गायनाय जायो रुवानि लानानै। औ बे फोथारनि हिसाबै जाहैगोन आरो खै बिगा गायनाय जायो यो। औ बेखौ रुवानिखौ हिसाब लानानै लाहैनाय जाहैगोन ओमफ्राय गायनाय जाहैसि गोन आरोना नोंथां आरो गुबुन माने अप्राकेथिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा जेरै जों दैज्लां बोथोराव मैगं गायनाय जाहैयो। पट टल जिंखा लेस्रा भेन्दि बेफोरखौ गायनाय जाहैयो नङा होनब्ला नोंथां?
औ।
गासैबोथ' साख्रि मोनजोबाना। जोङोथ' माबा मोनसे मावनानैबाबो सोलिलांनांगोन नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखायनो जोङो खेथिखौ खालामनाय जायो मैगं थाइगं गंखौ गायनाय जाहैयो मैगं थाइगंखौ जो जोथोन लानांगौ जाहैयो गायनायनि उनाव बेखौ मुलि सारनांगौ जायो मोजाङै जोथ लानांगौ जायो आरो बोरमा मोसौआ जागोन होननानै बेरबारखौबो दुमथेनांगौ। जाहैयो नङा होनबा‌ नोंथां?
औ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो। एसे। गावनि रांखान्थिखौ सुफुंनो हायो बेफोरबायदिनो गासैबोथ' साख्रि मावजोबनो हा। हाया बेफोरबायदिनो मैगं गायनानै बिजनेस मावनानै नों। गावनि नांगौखौ सुफ्लुंना लानांगोन नङा होमब्ला नोंथां? बिनि थाखायनो जोङो आबादखौ मावनांगौ जाहैयो। आरो गासैबोथ' साख्रि-बाख्रि मावजोबबा आबाद मावनो थाखाय। आबाद माने गुबुन मानसियाबोथ' मैगं-थाइगंनि जानांगौ जाहैयो माइ। माइरं जानांगौ जाहैयो बिनि थाखायनो आबाद मावनांगौआबो जोबोद गोनांथि। मैगं-थाइगं गायनांगौआ जोबोद गोनांथि बिनि थाखायनो जोङो। आबादखौ मावनो मैगं-थाइगं गायनांगौ जायो। बेखौनो जोङो फाननो लाङो। बेजोंनो जोङो उननिनि गाव सुफुंना लायो। नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
बेनि थाखायनो जोङो मैगं-थाइगंखौबो गायनांगौ जाहैयो आरो बेजों लोगोसे। मैगं-थाइगं। खौ जोथोन लानांगौ मोजाङै होमबासो मैगं-थाइगंआ। मोजाङै-मोजाङै मोजां जालांगोन नोंथाङाबो माबा। फोर। आबाद मावनायनि आरो उफ्रा खेतिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथा। बिदिनो दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोब्लाथाय बिदिनो दै लोम। बोरि जायगायावबो बिदिनो मैगं-थाइगं बायदि-बायदि मैगं-थाइगं गायनो। हायो आरो नोंथां बिदिनो दानि जुगावथ' बिगियानिकआ जौगानाय लोगो। लोगो गासै मैगंखौनो दाना गायनो हाबाय गायनो हानाय जाबाय नोंथां। बिदिनो लाइफोरानो जा कबियानो जा बिदिनो पटलफोरा। नो जा लेस्रायानो जा बिदिनो बायदि-बायदि मैगं फोरखौ। बानलु, फान्थाव बेफोरखौबो ओ दैज्लांब्लाबो बिदिनो। बिगियानिकफोरा गायनो हानाय खालामना होदों जोंखौ बिदिनो। बायदि-बायदिनि जोलै बिदिनो बेगरफोरखौ ओ। बानायनानै होदों दैज्लांबाबो जानाय बेफोरो रज'नाय बिदिनो। खालामना होनाय जादों आरो बेफोरखौ जोङो मोसौ, बोरमानिफ्राय रैखाथि खालामो। नो थाखाय बेरा दुंनानै जोङो बेफोरखौ ओ आबाद मावनाय जायो। मानो होनोब्ला जोंहा ओ बिदिनो मोसौ, बोरमाया जायोब्लाथाय जोंहा। ओ बे आबादा खहा जायोब्ला जोङो रांखावरि आरजिनायाव। हथिनो हाया बे ओ जुदि फिथाइ थाना थायनायखौनो। मोसौआ जाना होयोब्ला जों माखौ फाननो माबोरैहाय रां आरजिनो। बेखौ जोङो हाया जाहोयो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ साननानै बेरा दुं। नानै जोङो आबादखौ लाखिनाय जायो मोजाङै बेनि उनावहाय। दैज्लां होनब्लथाय बिदिनो दैज्लाङावथ' जोंनि आसामाव माइ आबादखौ। नो बांसिन मावनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां? बिदिनो। गिबियावनो दखान एबा जों आबाद मावबाय थाग्रा मानसिफोरा ओ बिदिनो। माइलिखौ एक्सट्रायै जोङो एक्सट्रायै आथिंफोरजोंनो बिदिनो फित। फिथाइखौ एबा बुस्रिनो माइ बिदांनिफ्राय बुस्रिनानै बे। बेखौ जोङो एसट्रायै दोननाय जायो बस्था एबा मनायाव सोनानै बेखौ ओ फो। फैगोन बोसोरावहाय गायनो एबा फोनो होननानै नङाब्लाथाय नोङो बिदि दोनाब्लाबो दखानफोराव बिदिनो माइग्लि जोलैफोरखौ बिदिनो लाबनो हायो। बिदिनो बेखौ हरनै सोमनाय जायो बिदिनो आरोहाय। साननै बिदिनो बुरियाव दोननाय जायो बोखांनानै बिदिनो ओ बेखौ। माइग्लिखौ ओ फाथो बस्तायावसो ओ दैयाव सोमना दोननाय जाय जायो आरो। बिदिनो सोमनायखौ बोखांनानै बिदिनो दोननाय जायो आरो बोर बियाव बिनि उनावहाय ओ बेखौ हालेवग्रोना लाबाय दानि जुगावथ' थेगटर थेगटरबो ओंखारबाय बिदिनो ओ मोसौजों। हालौनो हायाब्लाबो ट्रेक्टरजों हालेवनो हानाय जाबाय दाना आरो मोसौजों हालौवबा बिदिनो गिबियावनो नांगोलजों हालेवग्रोनांगौ बेनि उनावहाय मैजों हालेव नांगौ जायो आरो ओ बेनिफ्राय बेखौ हालेवनानै बेखिनिखौ खोथियाखौ बेखौ माइग्लिखौ फोनाय जायो आरो बिदिनो खोथिया एसे जौब्लाथाय बिदिनो ओ फोथारखौ गिबियावनो आलिखौ दानग्रोब बाय बेनि उनावहाय ट्रेक्टर एबा ओ मोसौजों हालेवग्रोना लाबाय। हालेवखांनायनि उनावहाय बेखौ आलिफोरखौ मोजाङै खोना लाबाय नङाब्ला नाथाय बे आलियावनो हाग्राफोरा रज'नानै माइखौ एसे खहा खालामनो हायो। हायो आरो ओ बिदिनो हाग्रा गांसोफोरा रज'नानै बेनिखायनो आलि खौ खोना लाबाय बेनिफ्राय खोथिया जुदि जौबायब्ला बेखौ ओ बि बिदिनो हाजिराफोर नागिरनानै बिदिनो खोथियाखौ फुग्रोना लानाय जायो। जायो साननै बिदिनो फुखांनानै गायनाय जायो बिदिनो। गायबाय बिदिनो ओ गायखांनानै बिदिनो हासार उनुबो सारनाय जायो। बिदिनो सारनानै। ओ बिदिनो ओ बिबार बारो बिदिनो बिबार मथर ग्रोबाय बेनि उनावहाय फिथाइआ ओ जालांबाय बिनि बिनि उनावहाय मोनोब्लाथाय हाबाय हानानै ओ बेखौ फोथारनिफ्रा ओमफ्राय हानानै मोथि सरनानै न'हाय लाबोनाय जायो ओ बिदिनो लाबोना नै ओ बेखौ न'आवहाय नानाय जायो बिदिनो मोथि खौ बिदिनो सिख्लाफोराव एबा बिदिनो बारिनि एसे बुरजा आङै ओ खदालफोरखौ हाग्राजों सननानै मोजाङैहाय लिरनानै बे खौ ओ मोजाङै हाय फेननानै मोजाङै बिदिनो मोथिसे मो थेसे ओरै गल होनानै बेखौ नानाय जायो मोसौ एबा ट्रेक्टर जों। मोसौ जोंबो नानो हायो दानाथ' ट्रेक्टरबो ओंखारबाय बेनिखायनो ट्रेक्टर जों। बो ओ नानाय जायो बिदिनो नाखांनानै बेखौ मोजाङै। हो। मोजाङै नाखांनानै ओ बिदिनो जिगाबनि सा सा बेयो नाखांबाथा फिथाइफोरा सिरिजोबनानै बेयो माइनि बे बिलाइफोरा बेखौ। जिगाब होनो बेयो जिगाब जाहैयो बेखौ एस थ्रायैहाय बोखां बोखां एक्सट्रा दोनो ओ ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे फिथाइखौहाय मोजाङै साफा खालामो बेबा बेखौ। बावहोयो एबा दालाफोरजों एबा बेखौ ओरैहाय। खालामो एबा जावो जावनानैहाय बेखौ बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो आरो औ फैगोन बोसोराव जुदि मावनो ओ एबा फोनो गायनो दोनोब्लाबो बेखौ एसत्रायैहाय ओ मोथिखौ लाबोनानै बिख खौ एसट्रायैहाय आथिंजों गाहुयो एबा बेखौ थांगोनफोराव एसे बुस्रोदनानै एसे मोजाङै बेखौ सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। मुना एबा बस्थाफोराव मानो होनोब्ला बेखौ मोजाङै दोनाब्ला ओ फैगोन बोसोराव फोनो एसे उसुबिदा जानो हायो बेखौ जि माइ आबाद बे मुंनि आबादखौ रेस्राय दोननाय जायो लगाय मोनथेर दोनोब्लाथाय बेखौ फोनो एसे ओ उसुबिदा जायो। बिदिनो माइनि मुंफोरा बिदिनो रन्जित बायसमुति यसुम बिदिनो माइब्रा जोसा माइसालि बायदि बायदि मुंनि थायो आरो नोंथ नोंथ जोंनाथ' समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथों फोजोबनोसै नोंथांजों सावराय नानै गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां गोजोन्थों